हेल' खोनादो ना नोंथाङा। होमब्ला नोंथाङा दा मा खालामगासिनो।
आं दा ओरैनोसो जिरायनानैसो दङ।
औ अब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां
औ होमब्ला नोंथांजों दसे जहैगोन। आबहावा गेब्रेनायनि सोमोन्दैनि एसे। दसे सावरायनोसै जोंना आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय मा होनो बार दै हा बिफां लाइफां। जिब जुनार ओ मानसिफोरबो लानानै जोंना मा होनो आबहावा जायो नोंथां। जोंना बे मा होनो आबहावाया जोंनिया मानसिफोरनि बायदि खामानि मावनायखो नुयो मिथिंगायारि जाहोनाव जोङो मा गाज्रि जायोबा मा होनो ए बेखौनो मा होनो गुबुंले जानाय बा गेबेंनाय होननानै बुङो नङा होनबा नोंथां खहा जानायखौनो। जोंना गिबियावनो जोंना लानांगोन मा होनो बार गेबेंनाया मानि थाखाय जायो गुबै जाहोना। बिफां लाइफां दानफैला बायनायनि थाखाय जायोना बिफां लाइफां मानसिफ्रामा। बांद्राय मा होनो दारिमिनखौ मा होनो गायसननो थाखाय आरो मा होनो गोबां लुनो थाखाय बा गावबा गावनि मा होनो मुलाम्फानि थाखाय रांफोर खामायनो थाखाय जोंनो मा जोंना हाग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफांखौ फ्रामा दानफै-दानफै लायनानै फानो नङा होमबा नोंथां। दा बेबायदि जाहोनाव जोंना मा जायो जोंना बिफां दा बेबायदि जाहोनाव बिफां लाइफाङा खमायनायनि जोंना खमायलांगासिनो बिनि जाहोनाव जोंना मा जायो। जोंनिया बाराव कार्बनदाइनि अक्साय कार्बनडाइ अक्साइ बिबाङा बांबोनायनि जाहोनाव मा जोंना मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं नङा होमबा नोंथां जोङो बेबायदिनो मा होनो। आरो जोंना मटर गारि बांद्राय बाहायनाय बांद्राय मा होनो। बेजों मा जायो जोंना बांद्राय उखुन्दै गनाय आरो बांद्राय गोरा-गोरा जोंना मा होनो मथ' गारिनि बेल फोर दामनायजोंबो जोंना मा मोनसे बारहावायाव जोंना सोदोब गेब्रोमनायजों जोंना मोनसे बारहावाया मानसे गाज्रि थासारि सोमजिहोयो आरो ना जोंहा बे मोनसे आबहावा गेब्रेंनाय आरो ना। बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया मा जोंहा बांद्राय मा होनो हाग्रा ओनसो बेफोरबादि दंफांफोरखौ दानै दानै लायनायनि जाहोनाव जोंना मा जायो। जिब-जुनारफोर जोंना थाग्रा आदारबो गैया जायो आरो मा होनो जाग्रा आदारनि आंखाल जायो बेफोरनि जाहोनाव जोंना मैदेर ओम मैदेर ओमफ्राय मा होनो माखासे मोख्राफोरबो बेफोरो मा होनो जिबिफोरा जोंना खाथि खाला ओनसोलनि जायगाफोराव फैनानै जोङो मा खालामो सुबुंफोरनि आबाद फोथारफोराव मा जोंना उदखार खालामफैयो नङा होमबा नोंथां जोंना। गावसोरनि हाग्रा ओनसोलाव बिसोरो हाग्रा आदारफोर थाग्रा जायगा गोयैनि थाखाय बिसोर मा जों मानसि था ग्रा जायगाफोराव बोनाय फैना बिसोरो माइ, दै बा गोबां आबादफोरखौ बिसोर मा जाला जालि आरो गाफायला गाफायलि खालामलाङो आरो मालाबाथो जोंना मा होनो मानसिफोरनि न'बांफोरखौबो मानसिफोरखौ मोनबा मानसिफोरखौबो बुथारलाङो आरो ना। जोंना दाना मैदेरफोराबो बेबायदिनो आरो जोंना मा होनो बेबायदिनो जोंना मा होनो मानसिफोरनि खामानि मावनायनि जावा जोंना गोबां बिथिंआव जोंना बारहावा बिथिंआव जोंना खहा जायो आरोना। बेनि अनगायैबो मा होनो दारिमिनफोरनिफ्राय बांद्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो जोंना मा बारहावायाव जोंना मा कार्बन डाइ अक्साइड मिटिनफोरनि गेसनि बिबांखौ बांहोनानै जोंना मा जोंनि बे मा होनो साननिफ्राय सोरां होग्रा इउबेइसखौ होबथाग्रा जों नामा अजनफोरखौबो जोंना जामख' होगासिनो दं आरोना बेनि थाखा आइजामा बायदिसिना मा होनो बुहुमाव दुंखावनायजों लोगोसे जोंना बिगुरनि बेराम बा केन्सारफोर जोंना जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंनिया मा मा होनो जोंना दै गेब्रेंनाया मानि थाखाय जायोहोनबा जोंना दै गेेब्रेंनाया दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय बे दाखोर दालाफोरखौ मानसिफ्रा मा जोंना दैमाफोरावसो गारफैयो बेसेबां बुरजा बुरजा दाखोरफोर जोंनावहाय बेनि अनगायैबो जोना आबादफोराव मा होनो एम्फौ बुथारग्रा मुलि सारनाय ओमफ्राय बायदि रोखोमनि मा होनो भिटामिनफोर बाहायनाय बेफोरो मा जोंना दैयाव गलायनानै जोंनिया मा खालामो जोंना दैखौबो इसोरबो खहा खालामो आरोना? आरो माहोनो बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया माखासे जिब जिबिफोरखौनि गोथै समफोरखौ जोंना फबालासिनो दैयाव गारहरनाय बेफोरजोंनो जोंना मा जायो दै गेबेंनाय जायो आरोना। जोंना मा होनो? ओरैनो जोंना मा होनो बुहुमनिबिखुङाव जोंना लोंजाग्रा दैया मा होनो खमखा नङा होनबा नोंथां? आरो मा होनो? बेयावनो मानसिफोरा जोंना बे जोंनि दैफोरखौ मा होनो बेबायदि गाज्रि खालामनानै लायोब्ला जो मा होनो जोंनि बे दैयाबो जोंहा गोबां मा होनो गेब्रुंनाय जायो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा हा बिथिङाव जोंहा जोंनिआ मा होनो जोंनिया मा मा होनो हाफोराव जोंना मावनाय जायो। आ मोनसे मा होनो मोनसे दखरसे हायाव जोंना मा बांद्राय आबाद मोननो नाजानायाव जों मा गोबां रोखोमनि इउरिनियाम एमफ्राय मा इउरिया पटासियाम बेफोरबायदि मा होनो हासार बाहायो जोंना बोसोरसेयावनो जोंना बेनि थाखाय मा जायो जोंना जोंनि हाफोरा मा जायो खरान जालाङो आरो जों उननि बोसोरफोराव जोंनिया मा होनो आबादफोरा जाया आरोना जोंना? जानो नागिरा आरो जोंना हाया हथारै जोंनिया मुवाफोराबो जाया। मा होनो गैया जालाङो आरोना आरो जोंनावहाय उननि समाव जेबोला बे हायाव आबाद मावबाबो जाया जोंना बेनिख्रुइ बेबायदिनो जोंना मा होनो प्लास्टिकफोरनि गारलाबायनायबा जा प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला गारलाबायनायाव जोंना मा खालामो जोंना आबादफोराव मा होनो आबादफोर मावनायाव जोंना खहा खालामो आरोना जोंना जेराव मेरावनो प्लास्टिक जाबाफोर गारबा जोंना मा होनो प्लास्टिकखौ जोंना प्लास्टिकआ सेवानानै थाङा नङा होनबा जोंना बिनि थाखाय जों मा जायो बिफां लाइफांफोरा बा जोंनि आबादफोर फैयोबा जोंना प्लास्टिकानो जोंना अरेेन लाखिबो जोंना माबोरैमोनो जोंना बेखायनो मानो बै आबाद फोर जोंना जाखांबोनो हाया आरो बेफ्राय जोङो प्लास्टिकफोरखौबो जेरै मगावनो गारनाङा जोंना बे प्लास्टिकफोरनि गाननायजों जोंना मा हा खहा जायो आरो आं नानै बुंखाबाय जों ओमाय हायाव हासार बाहायनायजों जों नामा ह ख'हा जाहबायनो जोंना ख'हा जानोहाय मा होनो बा बारगे बनाय बा दैेग गोलै जानायखौ जोंना मा बेखौथ जोङो माने गुबै जाहोनफोर आरोना बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो माखासे मिथिंगायारि जाथायफोर दैबानाफोर अरगेन बेरप्रुननायफोरजोंबो जोंना मा जायो जोंना बारहावाया गाज्रि गोहोमनिनानै जों वर्किं बिह दुगं उफुनाय जोंना मा जायो गोबां मा होनो थेन आर बायदिसिना उखुन्दै गेसफोरखौ जोंनि बारहावाया मा गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंनो मा होनो जुदि जोंना मिथिंगाया बेखिफोर ज दैबानाफोर जाहायो जों नङा हाजों जानख'नाय आरोओरबायदि मा होनो बेफोरबायदि जाथाया जायो आरोना जोंना हाजाखोयोबा मा जोंना गोबां सुबुंफोर नुनानै आबादखौ हाजाायो न' बांखौ बोखारलाङो आरो सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो जिब जुनारफोराबो खहा जायो बेबायदिनो जोंनाामा बेफोरबायदिनो जोंना बेफोर मानि थाखाय जादों जोंना मानसिनि मावथायाइनि थाखायनो जादों आरो जोंना बिफां लाइफां दंफाखाय दानखेयावबो जोंना दैबानाफोरा जायो आरो खुरखावनाया जायो जों ना दैमा जिंफोरनि बिफां लाइफांखौ बारा थानाइ नाङा जोंहा मा होनो माखासे मा होनो ज रोदा औवाफोराथ' बायदि दैबो जोंना दैमा सेरफोराव जोंना गायनानैसो होनांगोन। म होनब्ला नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनो एसै होन नोंथाङा माबा खालामलायनो गोसो दङ।
नोंथाङा आफाहावा गेदनि आं नंदों दा जोंनि बर' हारियावहाय न' लुनायनि जि खान्थि बिनि सोमोन्दैसो आङो एसे फोरमायना होनो सानबाय नोंथां।
औ।
जोनोम मोनखांनायनि उनावहाय साफ्रोमबो न' बांलुनानै थाबोनो लासै लासै थाबोनो हमबो खाबायमोन आथिखालाव नायनो थाङोबाथ' बिबां बिबाङावनो जोंना जौगानायजों बेफोर न' लुनायनि जि आदब बेफोरो जोबोद जोंना जौगाबाय होननानै बुंनो हायो। नाथाय थेवबो जोंना बर' हारियावहाय बेफोरबायदिनो न' लुनायनि गोबां खान्थिफोर दं आरो जाय खान्थिफोरखौ बाहायनानै न'खौ लुनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै नोंथां जेरैहाय जोंनाहाय बर' हारि ह न' बां लुनायावहाय जोंनि उखुमनि थाखाय औवानि फेराय खानाय जायो आरो आरो उखुमनि फेराय खानायावहाय जोंना औवा गोरलैजों थेववेल बाहायो जायखौनो जोंना सिलि मिलि हेब नाय जायो आरो आरो उखुमखौ जोंना थुरि जिगाबजों ओला नानै होनाय जायो आरो बिदिनो जोंना बर' हारिया गावनि गोजाम दबथिंनिफ्राय एसे गोजानाव खारस्लायलाङोब्ला बा गावनि जि थानाय थावनि बिनिफ्राय एसे गोजानाव जुदि थांस्लायोबा न' लुनो लानाय गोदान थावनियावहाय जोंना साहाथिं न'मा न' लुनायनि ओ थाखाय थोजासे जायगा दोनखानानै सानजाहा मा बाख्रिखौ लुनाय जायो आरो आरो बे बाख्रियाहाय जोंना माने गोनांथार मोनसे न' होननानै बुंनांखागोन जि नोंथाङाबो बेखौ मिथिखायो जेरै आरो नाथाय गुबुन गोजान जायगायाव खरलाङोब्ला गावनि खाबु बायदि बिदि माने न'खौ लुनाय जायो आरो बिदिनो जोंना न'खर बोस्लायनायनि सिगां बाख्रि लुग्रोननायनि बागै बर' हारिया जोंना माने जोबोर गोदोनिफ्रायनो गोसो हो बोदों बाख्रिखौ जोंना बाख्रि न'खौ जोंना मोनसे गोनांथार बाहाग गोबा न'नि मोनसे बाहागो हिसाबै जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बाहायबो खादों बा मानि बोखादों बिदिनो जोंना खालामो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिया थांनानै थानायनि उनावहाय जोंहा जि न' लु बोनो हमबोबाय बिदिनो बर' हारियाबो दा जोंना जिहेथु मान सुबुंफोरानो जिहेथु न' लुना थाबोनो लाबोबाय बिदिनो जोंनि बर' हारियावबो जिबायदि खान्थिजों न'खौ लुयो दा बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया मा माइ बाख्रिखौ जोंना जोबोर गोसो होयो आरो जोंना माइ बाख्रिखौ खौ मानो गोसो होयो होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि माने रांखान्थियारि राहानि गुबै नेरसोन आरो जेरैहाय जों बे ओ बाख्रिनि गेजेरजोंनो जों मिथिनानै मिथिनो हायो जे गोदोनि समावहाय जे सोरहाबा न'खरा जुदि बाख्रियाहाय गिदिर ब्लाथाय बिसा माने मा रांखान्थि बिथिङाव लायनो जोबोद जौगानाय आरो सोरनाबा बाख्रि बा माइहुङा ओ जुदि फिसा बा उन्दैब्ला बियो मा लायनो रांखान्थियारि हालोदा बारा मोजां नङा होननानै जों साननानै लायोबा मिथिनै मोनोमोन आरो मानो होनना बुंओबा गोदो गोदै जोंना सोलोंथाइ बिथिङाथ' गो बिबाङा जोबोर खममोन जेरावहाय साख्रि बाख्रि मावनायनि बिबाङा बो खम बांसिनानो आबादनि सायावनो सोनारो आरो आबादनो जिउ खुंनायनि गाहाय राहामोन नालाय बेनिखायनो बाख्रिखौ नायनानै जों बिनि रांखान्थियारि हालोदनि सोमोन्दै जों मिथिनो हायोमोन आरो बिदिनो माइ बाख्रि लुखांनायनि उनाव जोंना साहाथिं न'मा न'खौ लुनाय जायो। आरो न'मा न'वाहाय जोंना जिदाइन मुनिफ्राय नैजिनै मुनिसिमहालागै गोलाव थायो आरो बे न'मा न' लुनायाव बर'फोरनि गेजेराव जोंना फारनै मुदानि खुन्थियानि खाथियाव खुन्थियानि खोमा एबा जांख्लायावहाय दिरुं सायसननाय नेम गैया गुबुन हारियाव बेखौ नुयोब्लाबो जों बर' हारिनियाव बेखौ खौ नुनो मोना मानो होनना बुङोब्ला बे खुथियानि खोमायावहाय दिरुं सासियोब्ला बारहां बारहुंखाजों जुजिनाय जायो होननानै जोंनि हारियावहाय फोथायो आरो सुबुंफोरा बिदिनो जोंना बर' हारिया न'मा न'खौ इन्जुर दुमस'नानै खथाथामबो खालामो आरो बे न'नि सोनाबनि खथाखौ जोंनाख'फ्रा गेजेर खथाखौ अखं आरो सानजा खथाखौ जोंना इसिं खथा होननानै बुंनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंना जानो लोंनो गोनां न'खरनि मादाव सेंग्रा मानसि बा मावग्रा मानसि थानो थाखाय जोंना जुनियायैहाय जोंना बाहेर न'खौ लुनानै दोननाय जायो जायखौ खौ जोंना सौरा न' होननानै बुंनाय जायो बे सौरा न'आबो जोंनि न'फोरनि गेजेराव मोनसे गोनांथार जेरावहाय जोंना गोजाननिफ्राय गोदाव सोराव फैनाय मानसिफोर बा थों ओ बिदिनो गोजाननि आलासिफोर फैनानै था फैनाय बा थाफैब्रबनो गोनां जानाय बिदियावहाय जोंना थोंजोङै न'मा न'आव सोआलासेनो बिदिनो बे जोंना सौरा न'आवसो ओ बे सुबुंफोरखौहाय बा मानसि फैनाय हौव आलासिफोरखौहाय जोंहा दोननाय जायोमोन आरो जाहाथे जोंना नखरनि हाब्रुथियाव बा न'खरनि आब्रुथिफोरावहाय जाहाथे जेबो हेंथा गोग्लैया आरो थिग बेबायदिनो जोंना आ न'खरनि ओ न'खरनि खोलाहा फारसे थायो जोंना ओंखाम संग्रा न' आरो बेनि सोना सानजाथिंनो थायो जोंना दैखर थायो आरो बिदिनो जोंना बर'फोरनावहाय आबाद मावनानै जाग्रा हारि बा आबाद मावनानैनो जिउ खुंबोग्रा जेरावहाय जोंना मोसौजोंनो हालेवोमोन आथिखालाव गोबां जन्थ्रफोर बाहायनानै बा ट्रेक्टरफोर बाहायनानै जोंनावहाय हालेवनाय जों नुनो मोनोबाबो गोदोहाय जोंना मोसौफोरखौ जोंनो हालखौ एवखायोमोन जेरावहाय मोसौ मैसोआ जोंना साफ्रोमनिबो न'खराव ओ थायो होननानै जों बुंनो हायो थिग बेबायदिनो जोंना जोंनाहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय माने मोसौनि नवा खौबो बा जायखौ जों गलि होननानै बुङो बियो माने गोनांथार न'आरो जेरैहाय ओ मोसौनि थाखाय जोंहा साफ्रोमबो न'खरावनो जों गलिहोनायखौ नुनो मोनोन खायमोन गलिया जोंनि थाखाय माने बर' हारिनि